हेलौ नोंथां हेलौ।
जाथा।
खोनादों।
हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोनादोंना नोंथां?
ओहो
नोंथांना एसे नेटनिक प्रब्लेमा नोंथांनि माथोखौ आं खोनाफायाखै आरो। हेलौ अ नोंथां दा खोनादों आङो अ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना?
नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ बनायाखै नामा? अ नोंथां आं दासानदि नआवनो दंथयो नोंथां।
आतसा ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखामलाय जाथआखै नों थां। नोंथाङालाय जाबायना जाखै?
जाथवाखै मोनबा र जानिसै।
अ बेनिफ्राय मा खबर नोंथाङालाय?
जायो दंथोयो बिदिनो गेजेरावनो। हा? नोंथांनि
मोजां
आतसा
जाबाय
हेलौ हेलौ ओहो नोंथांनि माथोआ क्लियार फैयाखै। हेलौ हेलौ
नोंथांनिखौ आं खोनाबाय दं।
औ एब
होलौ नोंथां खोनादोंना?
हेलौ
न
हेलौ
हेलौ नोंथां।
औ खानादों नोंथां।
हेल
खोनादों खोनादों